औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथाङा दा बे समाव मा खालामगासिनो दङ?
आंथ' दा बे समाव जेबोखौनो खालामाखै फ्रियैनो दङ।
एह। बिदिब्ला आङो नोंथांनाव कल हरनायनि ओ खारनानो जाहैबाय ओ जोङो मोनसे आयदा बिनि सायाव ओ सावरायलायनाय लानो होननानैसो आङो नोंथांनाव ओ कल हरनाय जादोंमोन आरो।
जागोन दे नोंथां औ।
अ बिदिब्ला जोङो मोनसेनो आयदा मोनसे आयदा लानानै सावरायलायनाय लानोसै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां, अब्ला जों मा आयदानि सायाव सावरायनो नोंथां?
अ बिदिब्ला जोङो दिनैनि सावरायनायनि आयदानि आयदायानो जाहैबाय ओ जोंहा ओ सेरफांगुरि बाजार ओ बे सेरफांगुरि बाजारनि सायावनो सावराय लायनाय लानोसै नामा नोंथां?
जागोन नोंथां बिदिब्ला आयदानि सायाव नोंथाङानो सावराय बेखेवग्रोदो।
ओ जागोन दे नोंथां ओ बिदिब्ला आङो दिनैनि बे ओ जोंनि सेरफांगुरि बा जारखौ लानानै सावरायनाय, ओ बे सावरायनायखौ आङो जागायजेननोसै नोंथां। ओ गिबियावनो जोंहा ओ सेरफांगुरि बाजार होननानै बुङोब्ला ओ ओ जोंहा ओ सेरफांगुरि बाजारनि लावथाइखौ आं मिथिनायाव ओ जिनै बिघा होननानै आङो मिथिनो मोनदों आरो। ओ जोंहा ओ सेरफांगुरि बाजारा जोंहा ओ ओ नैजिसे राजा लामा बे राजा लामा नि ओ साखाथियाव दङ ओ दा ओ सेरफांगुरि बाजाराव जोंहा ओ मोनसे बाजार दं आरो बे बाजाराव जोंहा गोबां रोखोमनि माखासे दख खान आरो माखासे फाननाय बायनाय ओ बे हाबाफारिया जायो आरो। दा आं जोंनि बे खाथि खालानि ओ ओनसोल एबा गामिफोराव थानाय माखासे ओ सुबुंफोर
ओ बे सुबुंफोरा ओ बे बाजाराव ओ थांनानै ओ फानो एबा बायहैयो ओ बे खामानिया सोलियो आरो दा आङो बेखौनो बुंनो सानदोंदि ओ जोंनि बे गामियारि ओनसोलाव थानाय ओ बे सुबुंफोरा ओ बे बाजाराव थांनानै माखासे जो-जोंनि बे जि सामफ्रोमबोनि जिउ खांनायाव गोनांथि जानाय बे गोनांथि जानायखौ ओ सेरफांगुरि बे बाजारनिफ्रायनो ओ माखासे गोनां जानाय मुवाफोरखौ जों मोननो हायो आरो। जोंहा ओ गोजा गोजान गोजान ओ हाथाइ बाजार बे हाथाय बाजाराव ओ थांनांगौनि ओ गोनांथि जानानै फैयो आरो। बेखायनो बे सेरफांगुरि बाजारा ओ बे जोंनि खाथि खाला थानाय ओ गामि ओनसोलफोरनि थाखाय ओ एंगारहायै गोनांथि जायगा होननानै आं सानो आरो नोंथां। ओ दा ओ सेरफांगुरि बाजाराव जोंहा गोबां रोखोमनि माखासे ओ दखान सहर दङ ओ जेराव जों गिदिर गिदिर ओ टाउन सहर बेफोराव ओ मोननाय मुवा बेसादखौ जों बेयाव मोनो आरो ओ बेयाव बेनि बेखायनो जोङो गोजान गोजान टाउन सहर एबा गोजान गोजान जायगा बेफोराव जोङो थांनानै मुवा बेसाद बेसादफोरखौ लायनांगौनि गोनांथि जानानै फैया आरो जोंहा आसै सेरफांगुरि बाजारावनो गोबां रोखोमनि ओ जोंनि गोनांथि जानाय बेफोरखौ मोननो हायो आरो जेरै जोङो न' लुयोबाबो सिमेन्ट लहा थहा रं बेफोरखौ जों जोङो ओ सेरफांगुरि बाजारावनो मोननो हायो आरो आरो सुबुंफोरनि गेजेराव ओ गोनांथि जानाय माखासे मुवा बेसाद ओ थाव संख्रि बानलु बेफोरखौबो जोङो ओ सेरफांगुरि बाजारनिफ्रायनो मोननो हायो आरो आरो ओ जोङो खाथि खालानि माखासे न'खरफोरा जे ओ गावबा गावनि न'खरनि मुवा बेसाद बेफोरखौबो ओ सेरफांगुरि बाजारावनो फानहैनानै ओ रांखावरि आरजिनानै लानो हायो आरो। आरो सेरफांगुरि बाजारावनो गोबां माखासे सुबुंफोरा ओ दखान एबा बायदि रोखोमनि फालांगि खालामनानै ओ गावनि न'खरखौ ओ मा होनो जौगानाय फारसे ओ खामानि मावगासिनो आरो। दा आङो नुनो मोनदोंदि ओ सेरफांगुरि बाजारनिफ्राय ओ जोंनि खाथि खाला ओ गामि ओनसोल एबा जायगाफोरा गोबां गोबां रोखोमै ओ हेफाजाब मोननो हायो आरो। दा आङो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुगैदोंदि ओ सेरफांगुरि बाजारा ओ मा रोखोमनि एबा बा मा रोखोमै ओ जोङो बेनि फ्राय मुलाम्फा मोननो हायो एबा बे बाजार थानाया जोंनि थाखाय ओ गोनांथि जा जादों ना गोनांथि गैया बेखौ आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों आरो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
सारआ बिनि खाथि खाला थानाय गामि ओनसोलनिफोरनि थाखाय जोबोरैनो गोनां मानोना बेयाव माने गिदिर गिदिर टाउन सहराव मोन नाय बैफोर मुवा बेसादफोरखौनो सेर फांगुरि बाजाराव फ्रायखौनो मोनजोबो संख्रि बानलुनिफ्राय लाना नै मा जानाय लोंनाय न' लुनायाव बाहायनाय खामानि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ गासैखौबो मोनजोबो आरो सेरफांगुरि बा जारा बिदिनो फालांगि खालामनायनि थाखाय मोनसे मोजां सुबिदा जेरावहाय हाय बिदिनो जों नुयो बर' आइजोफोर खौ मैगं फाननाय मैगंनि फालांगि खालामनाय न'फोराव गायनाय बिदिनो लाइ लाफा मु मुवा जोगोनार फान्थाव बेफोरखौ मा गावसोरनो फालांगि खालामनानै फाननानै बायनानै सोलाय सोल' खालामनानै मा गावनि न'खरखौ खुङो । आरो बेयाव बरफोराल नङा गुबुन गुबुन जाथिनि सुबुंफोराबो मा गोबां फालांगि खालामनानै मुलाम्फा खालामगासिनो आरो गावनि जिउखौ खांगासिनो जोंङो सेरफांगुरि बाजाराव बिदिनो गोबां दखानफोर नुनो मोनो जेरै गाननाय जोमनायनि दखान आरो मैगं थाइगंनि दखान थाव संख्रि बानलु सामफ्रामबोनि जिउआव नांगौ जानाय आरो ना बेनि अनगायैबो थोरसि लथा आरो मा होनो गामि ओनसोलाव बिदिनो मोनै बयबो बाहायनाय बिदिनो मा गारि फोरखौबो मा सेरफुरि बाजारावहाय जोंङो मोनो आरोना नुनो मोनो फाननाय बिनि अनगायैबो अनलाइन दखान कमपिउटार मबाइल दखान गोबांङैनो मोननो हायो औ
सैथो जोंहा सेरफांगुरि बाजाराव गासिबो बिथिंनि ओ ओ मुवा बेसाद एबा। बायदिसिना गोनांथि जानाय ओ बेसादफोर बायदि रोखोमनि ओ दखान। ख बेफोर गासिबो दंजोबो नों नोंथाङा। होनदों दहाय गारि मतरनि ओ सरम जा सेरफांगुरियाव गंसेल नङा गंथाम। गंथाम गंब्रै गोबां रोखोमनि गारि सरम बेफोरखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो। आरो जेरै बाजाजनि सरम। ओ थटाटानि सरम बेफोरखौ जों गोबां रोखोमै नुनो मोनदों आरो। बेनि अनगायैबो जोंहा। माखासे थटथफोरनि मेकानिक दखान बेफोरखौबो जों मोननो ह मोननो। हादों आरो सेरफांगुरि बाजाराव जोंहा गारि मथरनि। बिबाङा दा जोंनि मा होनो मिथिंगा बिखायावनो गोबां बांनो हमबाय ओ जेराव जोंङो। बे गारि मथरफोरखौ ओ गाज्रि जाबायबायोब्ला जोंङो ओ गिदिर गिदिर ओ थटाउनस। सहराव थांनानै बानायनांगौनि गोनां बानायहैनांगौनि गोनांथि गैया आरो। जोंहा सेरफांगुरि दखान ओ बे दखान बाजारावनो जोंहा मा। माखासे मेकानिक दंखायो आरो बेयाव लांनानै जोंङो बानायहैनो हायो आरो। ओ जोंङो गोजान गोजान जायगायाव थांनांगौब्ला जोंहा रांखावरिनि ओ खरसाया गोबां। गोबां जायो आरो बेनिखाय। बेखायनो जोंहा ओ खाथियाव थानाय ओ बे सेरफांगुरि बाजार बे बाजारावनो जों। ओ लानो हायो आरो अब्ला जोंनि माखासे ओ रांखावरि बियो गोबां रोखोम। खमै सेब जायो आरो नोंगौ नोंथाङ ओ बुंनाय माखासे। जेब बाथ्राया सैथो आरो जेराव जों ओ नआवनो माखासे मैगं। थाइगं गायनाय बेफोरखौ माखासे बर आइजोफोरा। सेरफांगुरि बाजाराव थांनानैनो ओ जा एसे रांखावरि आरजिनो होननानै फालांगि खालामनाय। फाननाय आरो बायनाय ओ बे हाबाफारियाबो ओ सेरफांगुरि बाजारा ओ मदर। होदों होननानै आं सानो आरो जेराव जोंहा बेनि अनगायैबो सेरफांगुरि बाजाराव। जोंहा ओ सिनेमा ओ हल बेफोरखौबो आं नुनो मोनदों आरो। जेराव जों ओ। दानि मुगायावथ सिनेमा एबा सावथुनखौ गोबां सुबुंफोरानो नायो ओ जेराव जोंङो सेरफांगुरि बाजाराव। जेनेबा गंसे सिनेमा हल थायामोनब्ला जोङो बे सिनेमाखौ ओ हलाव नायनो थाखाय जोंङो। गोजान गोजान ओ टाउन सहर बेफोराव थांनानै नायनांगौ जानानै फैयोमोन आरो दा जोंहा। ओ गोजान गोजान ओ टाउन सहराव थांनांगौनि गोनांथि गैया मानो होनोब्ला। जोंहा सेरफांगुरि बाजार बे बाजारावनो जोंहा गंसे ओ डिजिटेल गल्ड सिनेमा हल। हल दंखायो बेयाव जों थांनानै नायनो हायो आरो दा नोंगौ नोंथाङाबो बुंलांदों ओ सेरफांगुरि बाजाराव ओ गोबां रोखोमनि गासिबो मुवा बेसाद बेफोरखौनो मोनजोबो बेजों लोगोसे ओ कम्पिउटार दखान गोनांथि जानाय मानिबा अनलाइन ओ एप्लाइ खालामनाय मानिबा प्रसेसिं अनलाइन खामानि मावनाय बे बेफोरखौबो ओ जोङो सेरफांगुरि बाजाराव थांनानैनो जोङो गासिबो मावनो हायो आरो। बेजों लोगोसे। जोंहा ओ सेरफांगुरि बाजाराथ' ओरैनोबाबो बाजार जाखायो बेजों लोगोसे आं नुनो मोनबावदो नुनो मोनावदों दि ओ सेरफांगुरियाव ओ समबार बारायखालि मोनसे गिदिर बाजार जायो आरो ओ बेयाव आं नुनो मोनदों गोबां रोखोमनि माख माखासे फाननाय आरो बायनाय बेफोरो ओ गोबां सुबुंफोरनि बिहिरजों ओ मोनसे गिदिर बाजार जायो होननानै आं नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे बे बाजाराव गोजान गोजान जायगानि माखासे फालांगिरिफोर बेफोरो फैनानै ओ बेयाव फानफैयो आरो बाय फैयो आरो जोंनि खाथि खालानि थानाय गामि ओनसोलनि ओ माखासे आइजोफोर बिसोरबो थांनानै फानहैयो बायहैयो बेफोरखौ आङो नुनो मोनदों आरो ओ दा बेज बेजों लोगोसे आङो ओ बुंनो सानबावदोंदि ओ बुंनो थाङोब्ला सेरफांगुरि बाजार ओ बे ओ बाजारा जोंनि बे खाथि खालायाव थानाय जोंनि गामियारि सुबुंफोरनि थाखाय गोबां हेफाजाब होदों होननानै आं सानो आरो मानो होनोब्ला जोंहा खाथियावनो बाजार थायोब्ला माखासे जोंनि जिउ खांनायाव गोनांथि जानाय बेफोरखौ नांगौब्लानो जों लायनानै खाम माखासे खामानियाव बाहायनो हायो आरो दा आङो नोंथांनाव ओ सों थि सोंबावनो लुुबैदोंदि जे सेरफांगुरि बाजार बे बाजारखौ नोंथाङा फैबाय थानाय समाव ओसाबसिननिफ्राय हामसिन जाजानो लुबैयो ना लुबैया नोंथांनिफ्राय आङो बेखौ एसे मिथिनो लुबैदों आरो
लुबैयो नोंथां दा जोंनि बे सेरफांगुरि बाजाराव सेरफांगुरि एरियायाव थानाय सुबुंफोरनि' नङा बिनि खाथि खाला थानाय सुबुंफोरनि थाखायबो मा बेनि खाथि खाला थानाय गामि फोरनि सुबुंफोरनि थाखायबो जोोबोर गोनां बे बाजाराव गासैबो जिनिसखौनो मोनजोबो आरोोना गिदिर गिदिर टाउन सहराव थांनायनि गोनांथि गैया बिनिखायनो बेयो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां सुबिदा जानो हायो बेनिखायनो जोङो जोंनि बे सेरफांगुरि बाजार
ब्ला नोंथाङो जोंना समाबो जानानै फैलाय बिदिब्ला जोंनि बे दिनैनि सेरफांगुरि बाजार आयदाखौ लानानै सावरायनाय सावरायनायखौ नोंथां एसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा
जागोन नों
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम जोंनि बे दिनैनि सावरायलायनाय